हेलौ औ खोनादों।
बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोनथों।
ओ
औ
जों दा मानि सायाव सावरायगोन ओ अनला ओंख्रिनि सायाव ना?
औ सावरायजागोन दे।
औ औ ओ नोंथाङाथ' ओ सासे आइजो महरै अनला ओंख्रि संनो रोंखागौ नङा ओमबा?
लाय
औ औ ओ गिबियावनो अनला संनोबा मा खालामग्रोनांगौ?
ओ, अनला ओंख्रिखौथ' जोङो मा होनो सङो माने अनला ओंख्रि संनोब्ला जोङो गिबियावनो मा ओ माइरं बेखौ जोङो सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो
औ औ जायखिजाया माइरंखौ जायोना? जा यखिजाया माइरंबानो जायोना?
औ जोङो जिखुनु जायखि जाया माइरंखोनो ओ मा होनो अनला जानो हायो। माने जोङो माइब्रा माइरं खौल' मानो अनलाखौ जाफेरनायखौ आं नुवाखै आरो।
औ औ जेनबा माइब्रा माइरंखौ मानि थाखाय जाजाया?
ओ माने माइब्रा माइरंआ जोंहा माने आथा गोनां नालाय बिनिखायनो अनला ओंख्रि खौ आं जानायखौ नुफेराखै आरो।
औ औ औ होम।
बे बेलेग माइरं जेरै ओ माइसा ओ गोबां माइरं दंना रनजित बे फोरनि औ माय सालि ओ गोबां दङ बेफोरखौ जों जायो आरो।
औ औ औ ओरैनो बेसे गोबाव सोमो दैयाव?
सोमनाया बांद्राय गोबाव नङा, जिखुनु मा होनो माइरङा रुइजासे बेसिबांखौ जों सोमनानै दोनो आरो।
औ। ओ बेनि उनाव?
उनाव माइरंआ जेब्ला रुइगोन अब्ला जोङो माइरंखौ बोखांनानै खेरखाफोराव जोङो बोखांनानै बेखौ दैखौ जोङो दसे सम मा होनो सरग' होनानै लानाय जायो आरो।
औ औ।
बिनि उनावहाय ओमफ्राय ओ उवालाव जोंहाथ' उवालाव देयो। बेबायदि उवालाव देनानै जोङो बेखौ अन गुन्दै खालामनानै लायो। अन गुन्दै खालाम‌ खानानै लानायनि उनावहाय जों बेखौ ओ जोङो अनलाजों दाउ होनदों नालाय लाय अनलाजों ओ गिबियावनो जोङो दाउ बे दाउ बेदरखौ जोङो एवनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव बेवहाय जोङो ओ अन जेनेबा दाउआव जोंहा गोबां माखासे मस्ला संख्रि बानलु मा मानि गोनांथि जायो जों बेखौ होनानै लायो।
औ दाउआवनो होखा जोबो ना?
औ। संनायाव गोनां जानाय माखासे इदिनो संख्रि, बानलु, हालदै, मसला मस्ला बेफोरखौ ओ जोङो दाउखौ एवनानै लाबाय बेखौ होनानै बेनि उनाव जोङो दाउआव दै होनानै जोङो दाउखौ ओ गोदौहोनानै लायो दसे सम औ। खायफाया जोंहा अनला ओंख्रि संनायाव खायफाया जोङो अनलाखौ ओरैनो गोरानैनो ओ मा होनो गोदोनियाथ' जोंना बेबायदिसो खालामोमोन ना। ओ बांसिनानो अन गुन्दैखौ बे गोदौनाय दैयाव जों जोङो आखाइजों ओ फ्रि फ्रि फिदिंनानै होयोमोन। दानियाथ' बांसिन सिनानो ओ अन गुन्दैखौ दैजों लागायखानानै जोङो ओंख्रियाव होनायखौ नुयो आरो।
औ औ उम गोदोहाय बे ओ फ्रि फ्रि होनायनियाव माबाफोर ओ आरो नै दानि दैयाव लगायनानै होनाय माबाफोर दिफारेन्सफोर दं नामा? माबाफोर फारागथि दं नामा?
फारागथिया ओ जोङो बुंनो हायो माने ओ सिगाङाव जोङो अनलाखौ गोरानैनो आखाइजोंनो दैयाव माने ओंख्रियाव होनाय नुयोमोन फ्रि फ्रि लानानै। बिदि होयोब्ला जोङो मा होनो‌ एसे समनिबो गोनांथि जायो मानो होनबा जोंहा बिदि होयोब्ला अनला ओंख्रिखौ जोङो आखाइ फारसेजों होनानै आरो जोंहा आखाइ फारसेजों एरबाय थानांगौ जायो मानो ओ मानोबा बियो जोंहा फिथर जानो नागिरो अनलाया आरो बिदि होबा जोंहा एसे माने समनि गोनांथि जायो आरो आरो दानिया जोंहा एसे समनि गेजेरावनो जानाय बायदि जोङो बांसिनानो अनलाखौ दैयाव लागायनानै लाग्रोयो। आरो जोङो औ दैयाव लागायनानै लाग्रोबा जोङो दसे समनि गेजेवनो जायो बेखायनो आरो आरो बुंनो थाङोबा जोंहा इदि आखाइजोङो फ्रि फ्रि होनानै बान लागायनानै जुदि जोङो अनलाखौ सङोब्ला माने बिदिखौ जोङो थावसिन होननाय खोनाबोदों आरो। थावसिन जायो होननाय
बे अनलाया ओ हाग्रानि माबाफोर मैगंफोरजों जाजाबावो नामा मैगं बा माबा माबि?
औ अनलायाथ' गोबां ओ औ गोब बां हाग्रानि मैगंफोरजोंबो जाजायो जे मा पथल बिलाइ ओमफ्राय बिदिनो मा होनो मैथ्रु बिबार ओ बारसिखि बिब बार बेफोरजोंबो जाजायो बांसिनानो जोहा ओ सजना बिलाइ खांखिलुर बिलाइ बिसोर माखासे गोबां ओ मैगंनि बिलाइ इफोरजोंफोरखौबो जायो आरो।
औ‌ औ खोनानो मोनदों जे माने ओम हाथासुनि नि खालामनाय अनलायाव बा हाथासुनि खुंनाय अन अनलायाव ने हालदै बा ओ ओ माबा मोनसे होआ होननाय खोनादों बे बेनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
बेनि बागैथ' मानि ओ आङो खोनानायावथ' जोंहा हाथासुनि अनलायाव हालदैखौ होआ बेखौ मिथिगौ नाथाय आङो माने मानि थाखाय हालदैखौ होनाय जाया आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनो ओ फोरमायनो हानाय नंला। माने ना आं बेनि सोमोन्दै माने मिथ थिया आरो जुदि नोंथाङा मिथिगौब्ला फोरमायना होनो हागोन दे।
औ आं खोनानाय मथे माने ओ हालदैया मोनसे खालार नालाय ओ गुफुर जिनिसाव बा ओंख्रिफ्राव होयोब्ला बियो गो गाब जायो बा ओंख्रिनि महरा सोलायो।
औ
ओम बेनिखायनो माने ओ हाथासुनियाथ' मोनसे हाबा नालाय नेम हाबाखाय माने बिसिनि संसार जानायाव जाहाथे ओ जेबो गोहोम खोलैया बा गुबुनारि जेबो ओ उनावहाय थेर बेथेर जाया बे खुब फोथायनानै ओ हालदैखौ होनाय जाया होननानै आं माने सिनियर मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों आरो।
अ औ अम बे-बे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै मोजां गोजोननाय मोन्दों। मानोना होनबा आंङो बिनि सोमोन्दै मि थियामोन दिनैसो मिथिनाय मोनदों औ
बेनिफ्राय अनलाखौ ओ दाउ बेदरनि अनगायै गुबुन बेदरफोरजोंबो जाजायो नामा।
औ जाजायो। जोंहाथ गो ओरैनोबाथ ओ दाउ बेदरजोंनो जोंङो जानायखौ बांसिन नुयो। बिनि अनगायैबो जोंङो माखासे ओ फारौ बेदर बेफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो।
उम ओ अनलाखौ बोथोर लानानै बोथोर गुबुन-गुबुन मैगंजों जानायखौ जों खोनानो मोनो। नोंथाङा बे गुबुन-गुबुन बोथोराव माबायदि जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
अम ओरैनो आं मिथिनाय खिनिखौ एसे फोरमायनो हागोन। गुबुन-गुबुन बो थोर माने ओ जोंहा मैगंखौथ' जोंङो माखासे ओ बोथोर लायै बोथोर मोनो नालाय ओ जेरै दाथ' जोंहा ओ मेवा-मेवानि बोथोर दा जोंहा मेवा मोनो नालाय अनला बेखौ जोंङो दा मेवाजों मोनजायो। आरो जोंहा मोनसे ओ औ दैज्लां बो बोथोराव मेवाजों मोनजायो ओमफ्राय ओरैनोबाथ' जोङो बै माखासे मैगं हाग्रानि मैगं बिलाइफोरखौ जोङो मोनबाय थायो बेखौ जोङो जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो जानो हायो आरो आरो जोंहा मोनसे दंबावो माने बारसि गि बिबार बे बारसिगि बिबारजोंबो जोङो जायो मानोना जोंहा बारसिगि बिबारा मोनसे समावल' बारो बिनिखायनो जोङो बे जेब्ला बारसिगि बिबारखौ मोनो अब्ला जोङो बेखौ अनलाखौ जानो हायो आरो ओ बिनि गेजेरावनो जा मोनसे दंबावो ओ मा मा होनो खमा ना खमा बि बार बेजोंबो जो अनलाखौ जानो हायो
बेनिफ्राय ओ मोनसे फोथायनाय दं होननानै आं माने खोनानो मोनदों माने माइ ओंखारनाय समाव अनलाखौ जानो मोना होननाय खोनानो बेयो नंगौना
औ नंगौ जोङो माने गोदोनि बेखायनो फोथायबोयो आरो आबौ आबौनि समनिफ्रायनो मानो ओ माइ ओंखार खारोब्ला जोंहा अनलाखौ जाया जानो मोना होननानै ओ बिनि फोथायनाय नि माबायानो जाहैबाय ओ जोंहा जेब्ला समाव माइआ ओंखारो अब्ला जोङो अनला ओंख्रि जायोब्ला जाहाथे बै माइआ ओ माने गुगब्ला जाया माने मोजाङै मोजाङै ओ ओंखारो बिनि थाखाय जोङो अनला ओंख्रिखौ जानाय जाया आरो
दाथ अनलाया जि आइ टेक बो मोनबाय नङा होमबा
औ
औ औ ओमफ्राय खारै नङाबाथ अनला ओंख्रि जाय ना
ओहो जोंहा माने अनला ओंख्रि जानोब्लाथाय खारैखौ नांथारगोन आरो
औ ओरैनो मानि खारैया साबसिन जायो
ओरैनोब्लाथ जोङो खारैखौ ओ थालिरनि जोङो बो मोनो थालिर आइथिया बे बिफांनिफ्राय जोङो खारै मोनो आरो मोनसेया जोंहा सबायाइ सबायाइ जिगाबनिफ्राय जोङो खारैखौ मोनो
औ ओ सबायना साबसिन
औ सबायनिखौ जोङो सा साबसिनो।
खायफा खायबा माने ओ। बेफोरखौ सबाय आरो थालिर बेफोरखौ मोननो थांनायाव जोङो आं खोनानो मोनदों माने नालेंखलनि बिगुरखौबो खारै जायो होननाय।
औ बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै खोनानाय। गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला दोन्थलायनोसै। सै नामा।
औ जागोन दे।
औ औ दे।